हेलौ हेलौ नोंथां। खोनादोंना?
नोंथाङा खोनादोंना? औ खोनादों।
खोनादों औ खोनागासिनो। औ नोंथाङा फ्रि ना दायो।
औ आं फ्रिदा।
आं नोंथांजों। मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन।
औ सावरायनो हागोन नों नोंथां। सावरायनो हागोन नोंथां।
आबाद औ आबादनि सायाव सावरायनोसै जोङो।
औ औ दे सावरायनो हागोन दे।
ए।
दा नोंथां आबाद होनना बुङोब्ला दा जोङो दैज्लां बोथोर। खोनाद'
औ औ नंगौ औ खोनागासिनो औ।
नोंथाङा दैज्लां बोथोराव जोंहा आबादखौ माबायदि मावनाय जायो मा मा राहाजों आबाद मावो माबेजों हालेवना आबाद मावो मा मा माइ आबाद माव नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होग्रोनायसाय
औ। औ। जागोन गिबियावथ' जोङो दा माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव माने माइ आबादखौनो मावनाय जायो गाहायै जों बेयाव माइ माइ आबाद मावनोब्ला जों गिबियावनो खोथिया फोग्रोनानै लानांगौ जायो। ओमफ्राय बेनि उनाव बिदिनो बिस दिन बा फन्द्र'दिन सोनि उनाव जेब्लानाखि खोथियाया देरो अब्ला माने ट्रेक्टरजों बा मोसौजों हालेवनानै माने बे माइ आबादखौ गायनाय जायो, आरो माने आरो आथिखालावथ' फ्रायानो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला जोङो माने आजिखालिथ' गोनोखोआरि जुग जाबाय नालाय। जों दा ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनसै जोङो।
दानि जुगाव जों माइ गायनोब्ला ट्रेक्टर हालेवनानै जों गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बिदिनो दानि जुगाव आरो माइफ्राबो अनेक रोखोमनि गोदान गोदान मुं लानानै ओंखारबाय
औ।
बे माइफोरनि मोननैसो मुंफोरखौ होनहरसै आङो ओरैनो दा जोंनि थिं गायनाय माइफोरनि मादाव बिदिनो रनजित माइ गायो आरो निलामजना नो। ओमफ्राय मा मा माइ दङ बायसमुथि जादु बेफोरबायदि आरो अनेक। नाम दंसै दानि माइफ्राबो माने गोदान गोदान नाम ओंखारजोबबाय गोदोनियाथ' माइफोर बुङोबाथ' बिदिनो खाथिसालि, बावा माइ, रन्जित बेफोर दं आरो दंनायाथ' ओमफ्राय
औ।
जोंनि ओनसोलथिं ओरै हाजो ओनसोलनालाय माने जौयेन ओनसोल माने दै बारा थाबाङा नालाय जि रन्जित बायदिसिनाखौ बारा गायनाय नुनो मोना आरो। बे गोदान गोदानखौल' गायनाय नुनो मोनो निलामजोन, रनजित, सफला होनो बेफोरखौ गायनाय नुनो मोननाय आरो। बिदिब्ला खोनादोंना नोंथां? हेलौ।
खोना